हेलौ नोंथां।
औ खोनाबायना?
औ खोनादों नोंथां।
औ दे होम बा मोनसे आयदानि सायाव लानानै जों रायज्लायनायनि बे जेनेबा जिउनि थां खि आरो ना जोंफोरा बयबो मोनसे जे सिमां सुजुयो। थांखि मोनसे लायो गोबाङानो जाफुंसार होनो हायो गोबाङानो जाफुंसार होनो हाया। इनिफ्राय आं मोनसे सोंथि नोंथांनो नोंथांदो जागायग्रोनोसै। जेनेबा जिउनि थांखि ओ माबायदि सायखनांगौ नोंथाङा मा सानो? बेनि सोमोन्दै फोरमायजागोन।
औ ओ जोंनि जिउनि थांखि खिया थांखिया ओरैहाय ओ सानफ्रोमबो मानसिया गावबा गाव जिउनि थांखि थायो। ओ बे थांखिफोरा सोरनियाबा जाफुङो आरो सोरनियाबो जाफुङा ओ बेबादिनो उन्दै समाव थांखि लानानै बेखौ जाफुं होनायानो जोंनि थांखि जानांगौ। ओ‌ बिदिनो गावबा गाव जिउआव हास जायनाय थांखि गैयाब्ला संसाराव लोरगि दिङा गैयि बायदि जायो आरो खायफा जिवनि देरहासारखौ मोननोब्ला मोन मोनसे थि थांखि थानांगौ। ओ‌ जेरै आंनि जिउनि थांखिया जा सासे आबाद मावग्रा। ओ मेट्रिक आनजाद उथ्रिखांनाय बेनि उनाव आं मोजां मोन-मोनसे मुलुगसोलोंसालि कलेजाव फरायगोन। ओ बेखौ खौ उथ्रिखांनायनि उनाव आं मोननाय गियान आरो रोंनाय गियानखौ लानानै बयखौबो फोरोंनो नाजागोन।
आंनि बे थांखिखौ नेहाद होनना साननो हागौ ओ जाम्बा जामथा आरो गोरों-गोराफ्रा। आंनि थांखिखौ नुनानै। मिनिनो हागौ नाथाय आंनि बे थांखिखौ जाफुंहोनानै बिसोरनो मोनसे दिन्थिहोलांगोन जोंनि आबाद मावनाय आदब खायदाया आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो सोलिबोनाय। आ बेखिनिआवनो नों नोंगो बे ससे बुंनो थाखाय आं गुरै खावलायहरबाय
जोबोद मोजां ओ नोंथाङा जे गावनि थांखिखौ सायखनो हादों बे जोबोद माने मोजां खो थ आरो मानो होनबा गोबाङानो बिदि जानानै दङ दा ओ गोबां बैसोबो जाबाय बिथांमोनहा फरायखांजोब बाय नाथाय मोनथि मोना साननानै मोनाखै आरो मा मावनो आंनि थांखिया मा सायख खनो नो हायाखै नाथाय नोंथाङा दि दा जेनेबा गाव मोनथिखागौ आं माखौ मोजां मोनो मा मावनो माने जोबोद मोजांनि खोथा आरो नोंथाङा गावनि थांखिखौ सायखदों एनिफ्राय दा थांखिखौ सायखथों बेनि थाखायसो नोंथाङा दा बेखौ मावगोन होननानै सानबाय। बेखौ मावनोबा मा खालामनां गोन बिखौ नोंथाङा दा मोनथिसि खौ आरो मानो होनबा नोंथाङा थांखि खौ सायखबाय नालाय बबे लामाथिं थाबायगोन बेखौ नोंथाङा मो मोनथिखाबाय आरो जेनेबा ओरैबायदि जायो आरोना थांखि सायखनायाबो जोंहा जों जुदि मिथियाबा बबेयावबा थांनो आरोना साननानै दा जों बै दारागावआवनो बेरायनो थांदो नाथाय बे दारागाव ओ थांदो ओ थांदों नाथाय जों मिथिया ओ दारागावा बबेयाव दङ बा बबेयाव थांनो जोङो अब्ला जों लामाखौबो जेबो मोनथिनाय नङा ना जों महा थांनो बेखौ खौ मिथिनांगोन अब्लासो बे लामाखौ होसोनो हागोन बिदि खोथा जायो आरो जोंफोरा औ इनिफ्राय नोंथांखौ मोनसे सोंथि सोंबावनोस सै आङो जेनेबा जिउनि थांखि नोंथाङा मा सानो बे जिउनि थांखिखौ जा फुंसार होनोबा माबायदि जानांगोन मा बादि साननांगोन बिनि सो दे मासानो फोरमायजागोन एसे
ओ जोंनि जिउनि थांखियाव जोङो ओ ओ मायबा मोनसे खामानिखो ओ मावोब्ला ओ बेयावनो जोङो बिखौनो जोङो साननानै मावबाय जोङो ज्राब गारनानै बेयाव मोनसे थांखिखौनो जोङो होसोनांगोन बेहाव जोंहा ओ गोबां स साननांगौ जायो ओ बेखौ मावोला माबायदि बेखौ मावोब्ला माबायदि बेखौ साननानै ओ गावबा गाव मोनसे सानानानै गावबा गाव मोनसे इदिनो ओ थांखि लाना मोनसे थांखिखौनो होसोनांगौ आरो आ ओमबासो जोङो ओ उन-उनाव लागै जाफुंसारनो हायो ओ बिदिनो
बुंदों नोंथाङा जेनेबा जोङो थांखि मोनसे लायोबा आरोना बे मोनसे थांखिखौनो मोजाङै होसोनांगौ आरो आंबो बेखौनो सानो मानो होनबा जोङो बेफोरबायदि दिनै बे साननाय बाय गाबोन बे सानलायबाय थांखि मोनसे जाफुंसारनो थाखाय जोंहा सम लायो नालाय समबो लायो अब्ला सोलोंनो गोनां गोबां थायो मोनसे थांखि जाफुंसार होनो थाखाय जुदि जोङो बेखौबो सानगोन बैखौबो सानगोनब्ला अब्ला जों सोलोंग'नोबो हा हाया बेनिफ्राय जोंहा स समा ओ जेनेबा समफोरखौ मिलायस्लाबनो हाया जों गावनो आन्दायो आरो बेनिफ्राय मा जाहैयो जोंहा मोननैखौबो जों जाफुंसार होनो हाया ओम बे आला दिङाबाद दि जायोना सानो आरो औ बेनो बेनिफ्राय नोंथाङा जेनेबा सोरबा सोरखौबाफोर नायनानै नुनानै माबा मोनसे जेनेबा मा बुंगोन बेखौ बर' रावआव ओ थुलुंगानाय मोनो नामा नोंथांनि नोजोराव सोरबा नोंखौ थुलुंगानायफोर होयो नामा फोरमायजागोन
औ औ आह थुलुंगानायखौ ना
औ
ओ बेग ओ ओं बुङो बिदिनोओ दय आं जेरै बुंलांदों बिदिनो बुङो मोनसे हो सोनांगौ आरो बेले माने मोनथाम थांखि लानाङा मोनसे थांखिखौनो जुदि नों लानानै ओ गोजौ फारसे थांबाय थायोब्ला उनाव मोनसे साक्सेस जानायनि लामा थायो होनना बुङो आरो ओ जोङो हमना ला मोनसे थांखि लानाया जेनेबा आबाद मावबाय हमना ला ओ मोनसे थांखि लानानै ओ आबाद मावबाय आबादाव आङो सासे ओ मा-माहाजोन मानसि जाहैनायनि सिमां लानानै आह आबाद मावनानै जों आ बिदिनो गोबां रां खामायनो हायो ओ बिदिनो रां खामायना जोङो ओ न'खरफोरखौ ओ बिदिनो न'खरफोरखौ मोजाङै मोजां लाखिनो हायो ओ आरो बिदिनो न'खराव नांगौ जानाय मुवा बेसाद न'खरनि गथ' गथायाइ फोरोंनाय बिदिनो ओ बेफोरखौ जोङो ओ बे आबाद मावनानैनो फसं आबाद मावनानैनो जोङो ओ फसंनो हायो ओमफाय बिदिनो ओ गामिस गामिफोरनि हाल सालखौबो नायनानै नोंथाङा जुदि ओ बिदिनो थांखि लानानै आबाद मावनानै रां खामायनो हायोब्ला गामिफोरनि लामाफोरखौ फोसाबनो हायो बिदिनो ओ गामियाव था लामाया थाबाय जादों ना जायाखै आ बबेबाया दै फैदों बेखौ बारनो हादोंना हायाखै बेफोरखौ ओ फाहामनायनि एसे फाहामनायनि एसे मदद होनो हायो आरो रां थायोब्ला आ बि बेनो आरोना आरो नोंथांखौ ससे बुंनो थाखाय आं खावलायबावबाय
औ जोबोद मोजां खोथा जोंफोरा बिदिनो थांखि थायो थांखिखौ जाफुंसार होनानै जों न'खरफोरखौ दा जेरैबायदि दङ बेनिखौ साबसिनै फोसावबावनो फोसाबबावनो जोंहा हास्थायनाय थायो आरोना जों थांखि मोनसे जाफुंसार होनो हायोब्ला गावनि आथिंआव गाव गसंनो हायो आरावनियावबो बिबाय थानो गोनां जाया लोगोसेनो गावनि न'खर आरो जेनेबा गामिफोराव जुदि लामाफोरा गाज्रिबाबो खायफाबा बिदि ओ मदद होलायनो हायो आरो सोर औ बास नङाबा सोरख खौबा मदद होज्लायनो हायो आरो बेवहायनो मानसिनि गोजोननाय दङ होनना आं सानो आरो थांखि मोनसे ओ या ओ जाफुंसार होनो हायोब्ला जेनेबा आं जा फुंसार होनो हायोब्ला नोंथाङा जाफुंसार होनो हायोब्ला बे नोंथांनिल जाफुंसारनाय जाया बेयो जेनेबा नोंथांनि नखरनि बो आरो लोगोसे बे समाजनिबो माने जाफुंसारनाय जायो आरो जोबोद ओंखायनो हेफ फाजाब होलायनांगौ थांखि मोनसे जाफुंसार होनायाव नखरनि मानसिफोराबो बुजिमोनांगौ आं ओ गथआ मा‌ मावनो सान्दों बा बेफोरबादि समाजनि मानसिफोराबो बेलेगा जाननो नाङा थुलुंगानाय होनांगौ आरो नाथाय गोबाङानो ओइ बिसानि फिसाज्लायासो बिदि माव दों सानदों माने मेगन सालायनायखौबो गोबां नुनो मोनो आरो समाजाव नाथाय बे बेफोरबायदि जानो नाङा होनना आं सानो आरो नोंथाङा मा सानो नों बेनि फारसे
औ आ ओ बि बे जायबा ओ बे सासे मानसि ओ ओ थांखिसिम सहैनो हाबाय ओ बे थांखिसिम सहैनो हाबाय माने बिना ओ टेनसन गैला होननाय बायदि ओ जेबो जिंगासिनो गैला बेयो थैजासिम ओ आलो गोजोनै जाहैनो हानाय बायदि जासिगोन अ ओमफाय बिनि मावनायखौ गावल गावनिल मावनाय जाया बेयो बेनि मावनायखौ गुबुनफोरा नुनानै ओ बिनि बायदि माव फाना मावफायोबा माव औ थुलुंगानाय मोनो आ बिदिनो आ बिदिनो गावनि गावनि थांखिखौ जुदि जाफुंसारो हायोबा बिदिनो ओ जिउआव मोजां जायो आरो जेनेबा जाफुंसारो बेखिनिखौनो आं बुंनानै आ बे रायज्लायनायखौ दोन्थनोसै नोंथां बेखिनियावनो
औ दे हामबायसै